औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
बिथाङा मा खालामबाय दं
आंथ' दा ओरैनोसो दं नोंथां
अ बिदिब्ला फ्रियनो ना
औ फ्रियानो दङ
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ औ आं फ्रियैनो दं नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो
बे आयदायानो जाहैबाय दा प्लास्टिक आरो प्लास्टिक बाहायनायनि गोहोम
औ बेथ' बिराद मोजां आयदा जों बेखौ बयबो सावरायनांगौ बा मिथि नानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जव जागायग्रोनानै होदो नोंथां
जागोन जागोन ओ जों मोनथिखागौ नङा होमबा प्लास्टिकआ मा बुस्थु आरो बेखौ मानो नांगौ आरो बेफोरनि गोहोमफोरा मा मा बेखौ आं एसे सावरायनो सानबाय जिहेथु जों बयबो मिथिखागौ प्लास्टिकआ मा बुस्थु नङा होनोमबा
औ नंगौ
प्लास्टिकआ जाहैबाय रोखोमसे आथा जायखौ जोङो मोनसे बिफांनिफ्राय मोननाय जायो प्लास्टिक बिफां होनना बुङो जों जायखौ बे प्लास्टिक बा रबार बिफां होनना बुङो आरो ओरै
औ
उम बे रबारट बिफांनिफ्राय बेखौहाय आथाखौहाय दिहुननानै बे आथाखौ जोंङो जमा खालामनानै फोराननाय जायो आरो फोराननानै बिदिनो बे खौ जोङो दारिमिनसिम लांनानै गोबां खोमनि मुवा बेसाद जोङो बे प्लास्टिक एबा पलिथिनजों बानायनो हायो। नङा आफा नोंथां औ दा जों थ नुखायो जों सानफ्रामबो जिउआव बाहायनाय माखासे ओ बुस्थुफोर जेरै जोङो जों लानाय जलंगा बेबो प्लास्टिकनि। बानायनाय जों लोंबाय थाग्रा दखानाव मोनग्रा बे बथलफोर बे बथलफोराबोथ माबाजोंनो बानायनाय जोंना। प्लास्टिकजोंनो आरो बेल नङा गोबां जोंनि जिउआव जों सानफ्रामबो बाहायनाय गासैबो बेसादानो जों नुनाया दासान्दि जोङो प्लास्टिकनिफ्रायनो बाहायजोबनायसै आ जेरै सियारनिफ्राय लानानै टेबोल बिदिनो बबेबा मोनसे ओ जाग्रानि लाग्रा बुस्थु बा भयेमफोर खुरै थोरसि जों प्लास्टिकखौनो बाहायजोबसै आजिखालाव नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बे प्लास्टिकखौ जोङो जेरै फिफांनिफ्राय दिहुननानै मोननो हायो जोङो बेबायदिनो बेखौ ओ दारिमिनाव लांनानै बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै बेखौ महर होनानै जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां बा मुलाम्फा मोननो हायो आरो ओहोम बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरनि जिउआ बे रबर बागान बा प्लास्टिकनि फिफांनिफ्राय ओ प्लास्टिक दिहुन दिहुन बा रबरनि आथाखौ दिहुन दिहुन आ दारिमिनगिरिफोरनो बा दारिमिनाव फानहरनानै गोबां रां आरजिनो हागासिनो दङ आरो गावबा गावनि जिउ राहा सुंथानानै थानो हाबोगासिनो दङ दा फास्ट टिकआ थ जोंनि जिउआवराद गोनां जाबाय नङा होमबा न दासान्दि जोङो नयो ओ बबेबा मोनसे बेसाद बे बेसादखौ गोरलैयैनो बानायनो हायो होमबा प्लास्टिकजों आरो बेखौ जोङो ओ रेजें जानायनि थाखाय जेर राव मेराव लांथिं बायनानै थांनो हायो आरो मानोना प्लास्टिकजों बानायनाय बे बेसाद फोरा रेजें जायो नालाय ।बेखायनो जों बेखौ गोसोबायदि जेरावखि थांनो गोसो जाया मानो बेवा लालाबायना थांनो हायो दा बिदि होननानै जोङो प्लास्टिकखौ ओ जोंनि जिबनाव बा जोंनि जिउआव मोजांनि थाखायल बाहायदों। बेखौ रायज्लायबा जानाय नङा नङा नोबा नोंथां। उम मा दा प्लास्टिकआ जाहैबाय जोंनि जिउआव गोहोमथ खोख्लैदों नाथाय बियो जोंनि जिबनाव जोबोद गाज्रि गोहोमबो खोख्लैगासिनो दङ। जायखौ जोङो गमामायैनो नुयो आरो बिनि सायाव सावरायनाया गोनां होननानै आं सा सानो आरो दा बेनिखायनो प्लास्टिकआथ जोंनि जिउआव नंगौ जोबोद गोनां आरो बेखौ जोङो गोबां बि बिथिंजों बाहायगासिनो दङ नाथाय बिनि बाहायनायनि उनाव बियो जोंनि जिबनाव नागार हायै मोनसे जोबोद गिदिर जेंना लाबोगासिनो दङ। जों बेखौबो सावरायनो हायो ओ जेरै जों नुयो ओ प्लास्टिकआ जाहैबाय मोनसे लावलाबायग्रा बा मोनसे ओरैबायदि मुवा जायखौ जोङो सेवनो हाया बा फिसेवनो हाया आरोना बेखौ हा सिङाव फबनानै दोनबाबो उदै सेवनो रोङा बियो ओरैनो बाहेरायाव दोनबाबो बि माराम जानो रोङा बे मानि बेखौहाय जोङो जुदि दिहुनोब्ला बेखौ जोङो सिफायफिननांगौआ गोरलै नङा। माबानि सेव होनांगौ आगोरलै नङा बिफां लाइफांफोर बा वबेबा जिउनांफोरा थ नोङो ओ थैयोब्ला बा रानलाङोबा बियो लासै हा जालाङो नङा होमबा! नाथाय प्लास्टिकआ बेबायदि बुस्थु नङा बियो जै दिहुन खांबाथाय बियो बिदिनो थाबाय थागोन आरो बेखौ डिग्रेड खालामनोबा बा फेसेवनोबा बेखौ रोजा रोजा बोसोर सोरनांगौ आरो मोनसे पास्टिकखौ दा बेनि थाखायनो जों। सानफ्रोमबो जिउआवथ' बिराद प्लास्टिक बाहायबाय दा बे प्लास्टिकखौ जोङो बाहायखांनायनि उनाव जेराव मेराव गारलाबायनानै दोनो आरो दा बेफोर प्लास्टिकफ्रा मा जाखो जोंनि जिउआव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं आरोना नोंथां जेरै जों दखानफोरनिफ्राय माबा मोनसे बुस्थु बायनानै लाबोयोब्ला बेखौ जोङो प्लाटिकाव सो सोनानै लाबोयो आलुफोरखौनो होन सामब्रामखौनो होन बानलुखौनो होन थाव गोथांखौनो होन सानफ्रामबो जोंनि जिउआव बाहायनाय जेखु जाया बुस्थुखौनो जों दखाननिफ्राय बायनानै लाबोयोबा जों पलिटिन प्लास्टिकआवसो सोनानै लाबोयो दा बे प्लास्टिकखौ जोङो बाहायखांनायनि उनाव प्लास्टिकफोरखौ जों मा खालामो जों जेराव मेराव गारलाबायनानै बेखौ मा दोनलाबायो दा बे प्लास्टिकफोरा हाजोंहाय गोरोबलांनानै थायो नाथाय बेथ' सेवनो रोङा बे हायाव बिदिनो थालाबायो दा बेफोर जाहोनाव मा जाखो हाया ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय हायावहाय प्लास्टिक थानायनि थाखाय बेयाव बिफां लाइफांफोरा रोदा सोरखिनो हाला रज'नो हाला बेबायदि बिराद जेंना जाबाय आरो बिदिनो बबेबा दैफोरावहाय जमा जानानै दैया बोहैलांनो हाला दैबाना जारलाबायसै जाम्फैफ्रा ब्लक जानोसै बेबायदिनो, ब्ल'क जालाबायनानै बा जोंनि आबहावाखौ प्रब्लेम बानायगासिनो। आरोबाव बिनिफ्राय जोङो सेवनो हायिखाय मा खालामो प्लास्टिकखौ जों सावलाबायो एखमबा। खिन्थु सावोब्ला मा जायो फ्लास थिकनि जे सावनाय समाव ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैआ ओरैबायदि बिस गोनां बे बिस गोनां बारा जोंनि बार मण्ड'लाव गोरोबनानै एखेबारे जोंनि हां लानायाव प्रब्लेम जानाय माखासे बेमारफोरखौ सोमजिहोबाय, जेरै हांथाबथानाय बेराम बिदिनो लान्स केन्सार, मेगननि केन्सार, बेफ फोरो बाराव गोरोबफाबाय प्लास्टिकनिया बेनि थाखायनो मा जोंनाव माइक्र'प्लास्टिकफोरा हाबलांगासिनो थाबाय आरो जोंनि सिंआवहाय, मोदोम ब्लादफोरजों गोरोब होनानै जोंनाव गोबां रोखोमनि बेराम आजार जाहोबाय आरो ना?
औ नंगौ नोंथां।
गोहोम जाहैबाय आरोना, दा नोंथाङाबो हायोब्ला आंनो बे प्लास्टिक आरो बेनि बाहायनाय आरो बेनि गोहोमनि सायावहाय। इसे बुंनानै होदो नामा नोंथांनि मोन्दांथिखौ जा हायो फंसे फंनैबाबो, औ नोंथां, नोंथां र'।
दा जेनाखि जोंहा प्लास्टिक, बेखौथ' जोङो मोजां खामानियावबो बाहायो बा बियो गाज्रिबो गोहोम खोलैयो। बियो होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो नङा होनबा नोंथां, औ। दा जोंहा ओरै मोजां खामानियाव होननानै बुङोब्ला जेन जिहेत थु जोंना बे प्लास्टिकखौ बा जोङो जेनाखि मैगं थाइगं सोनानै लाबोग्रा बे बुस्थुखौ जोङो खम बेसेनावनो मोनो, बे जायनि जाहोनावहाय बे दखानदारिफोरा बा मोनसे ओ म ना सोग्रा जेज फानग्रा मानसिफोरा बिखौ बायनानै दो होनो आरो जे जिहेथु बिसोरो खम बेसेनावनो मोनोथ' बिनि थाखायनो बिसोरो बेखौ बायनानैहाय जे जों बायग्रा मानसिफोरनो थाखाय बेयाव सो नानै हरो आरो दा बेफोरनि थाखायबा मोजां। आरो जोङो प्लास्टिक आरोबाव जों नुनो मोनबावो जेनाखि माइ लामग्रा प्लास्टिक बेयावबोथ' जोङो मोजां थारैनो माइफोरखौ लामनो हायो। नङाब्लाथ' जोङो माइफोरखौ अफाय लामनो मोन बा जोङो मोन मुवा फोराननोबा जोङो प्लास्टिकखौनो नांथारगौ आरो जिहेथु अखाफोर हायोबा माबेबा बेसादफोरखौ जोङो अखानिफ्राय बासायनोब्ला
औ
समायावनो जानाय बा टेम्परारि मोनसे खोबनानै दोनथ'नोब्ला बेखौ जोङो प्लास्टिकफोरखौ बायनानै लाबोनानै होबफैनो हायो आरो दा बेयो मोनसे मोजां बेनिफिटबो होनजायो आरो जोंहा गाज्रि दै गोहोमाथ' जोंना न नोंथाङानो जिहेथु होनलांजोबखाबाय जायनि जाहोनाव जोंनावहाय दा ओ जोङो बायनानै लांनानैहाय बुस्थुफोरखौ बे प्लास्टिकफोरखौहाय जोङो उसुं उलायाव नो गारलाबायनानै दोननानैहाय बे सेवनो रोङैनि जाहोनावहाय दा जोङो आबाद फोर मावब्लाबो दा जोङो आबादनि फिथाइफोरखौ मोननो हाला आरो बा जोंनावहाय आबादफोरा जाला दा जोंना हाफोराबो ओरै रानस्राव जालांजोब्बाय बा जोंहा ओरै मैगं थाइगंफ्राथ' सिदोम नांगौ जायो नालाय हाब फोर दा बिनि थाखायनो गोबां गोहोमबो खोलैनायबो नुनो मोनो आरो
औ
आरो जों खोनानाय मथेब्ला बेनि जिहेतु दै बे बथल प्लास्टिकनि बथलाव सोनाय दै सोलोङोब्लाबो जोंनि देहायावहाय गोहोम खोल्लैयो होननानै जोङो खोनानो मोननाय जायो। दा जोंनि बे मा होननांगौ बिदिखौ डक्टर बा जोंनि देहानि ओ फोरोंगिरिफ्रा जोंनाव फोरोङो आरोखि बुङो जे जोङो प्लष्टिकनि टेमा बा जेरैहाय जोङो संख्रि हालदै बेफोरखौ सोनानै दोनो बेफोरखौ प्लास्टिकनि बुस्थुखौ बाहायनो नाङा होननानै बुङो आरो। बे आरो दैफोरखौबो प्लाष्टिक नि बथलाव सोनायखौहाय लोंनो नाङा बिदि होननानैबो जोङो बुंनायखौ खोनायो आरो।
नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो गोबां जोंहा आरोबाव दंबावो बुंनानै फोजोबनो हाला। प्लास्टिकनिजोंथ' मा मा बेसाद जायो जेरै जोंनि सेन्देलफोर बा माबा मोनसे बेफोरबोथ' प्लास्टिकजोंनो उजिजोबो। दा प्लास्टिक गैयाबाबोथ' जोङो सेन्देलबोथ' गानथारनांगोन नङा होनबा नोंथां।
नांगौ नांगौ।
बिदिनो आरो ओरैबो बेराफारसेथिं गाज्रिबो आरो मोजांबो बुंनो हायो आरो जोङो।
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां औ नोंथांजोंहाय आङो जिहेथु प्लास्टिक ओ बिनि सोमोन न्दैहाय सावरायनानै बिराद आं मिथिनो मोनै बो बा खोनाफेरै सोदोबखौ बा बाथ्राफोरखौ खोनानो मोनबाय। बेनि थाखाय नोंथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो।
औ नोंथांनिसिमबो प्लाष्टिकनि सायाव दसे समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राखौ सावरायज्लायनानै मिथिहोलायनायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां। गोजोनथोंसै बिदिब्लालाय औ।